हेल'। ओ खोनादोंना नोंथां? अ हेल' नोंथां?
औ नोंथां। अ आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथांआलाय मा
अ दा आंबो ओरैनो दङ'। दायो जों गान्नाय जोबनायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ। गाननाय जोमनायनि बेलायाव नोंथाङा मा ड्रेसखौ बयनिख्रुइ साबसिन मोनो दे खिन्थादो।
बयनिख्रुइ साबसिन दा आंथ' बर' हिसाबै आङो दख'नाखौनो साबसिन मोनो।
हो खोनायाखै नामा नोंथां?
दख'नाखौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनायाखै नामा? हेलौ।
खोनादों आं खोनादों। आं खोनादों औ।
दखन-दख'नाखौनो साबसिन मोनो आरो ना नोंथां। बर'नि दख'ना।
नोंनिखौ बारा मोजां खोना फैया
हेल'
दासो मोजां खोनादों।
औ माने बर'नि दख'नाखौनो साबसिन मोनो आरो ना नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंसोरनिख्रुइ ओजोंहाय इदि गान-गाननाय जोमनाय द्रेसा ओ फा बायनाय फाननायाव मोजांना ओ दामफोरा दा दाय मोजां प्राइसआव मोनो आरो ना।
मोजां पास माने ओ जों इसे मिडियामानो प्राइसफोरा माने हेभिद्रायबो नङा दामद्रायबो नङा आरो ना आरो जेनबा खायफा खायफा दखान दखान लाना दखानदि जि दाम लायो। औ ओ नोंथाङा ओरैनो जेनबा माबायदि ड्रेसखौ बांसिन गानो।
हा
उम नोंथाङा उम जेनबा माबायदि ड्रेसखौ बांसिन
मा होनदों खोनायासै आङो।